औ खुलुमबाय नोंथां औ औ औ औ औ औ औ नोंथां औ थिगानो दङ आं नोंथां। नोंथांजों आङो मोनसे गोनां खोथा खोथा सावरायनो होननासो लानाय जादों सावराय लानाय जादों सावरायजागोन ना नोंथां औ दा जोंनि औ सा दा जोंनि सावराय नो लानाय आयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि खेला गेलेनायनि फारसे दोरोङारि खेला गेलेनायफोरनि फारसे नङा होमबा औ दा नोंथाङा आंनो बर'फोरनि दोरोङारि खेला गेलेनायफोरनि ओ बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां खोनादोंना?
थारैनो थारैनो सै थो बा मोजां सोंथि बाख्नायजाथाव सोंथि नङा होमब्ला नोंथां हागोन थारैनो आङो नोंथांनो फोरमायना होनो हागोन औ फोरमायना होनो हागोन बर'फोरनि दोरोङारि खेला गेलेनाय नङा होमब्ला नोंथां दा सिगांग्रो आं बुंनो सानदों ओ खेला गेलेनाया बर' हा
उम
जारि बा हारिमुवारि आरो थांनानै थानो थाखाय मोनसे गोख्रों करम जानाय जिउनि मोनसे माने अनजानाय बाहागो नङा होमबा नोंथां? बेयो अनजानाय बाहागो आरोना औ माने गोदो गोदायनो बर' सुबुंफ्रा माने मिथिंगानि बार हावा आरो गामिनि गोजोन माने ओ समाव बा गोजोन गोजोननाय सायाव माने गावसोरनि गेलेनाय खान थि आरो दोरोङारि खेलाफोरखौ माने जौगाखांहोदोंमोन आरोना नोंथां दा दोरोंङारि खेला होनना बुङोब्ला बे गेलेनाय फोरा माने केेबल ओ रंजानाय एबा सान गारनायनि थाखायल नङादै बेयो । नोंथां खोनादोंना दा बे सुबुंफोरनि मासे माखासे सुबुंफोरनि सावस्रि गोहो बो लो आरो गोसोनि गियानखौ माने गोजोनै लाखिनायाव माने बियो हेफाजाब होयो आरोना
औ औ औ बिहोमा होयो औ नंगौ थारैनो सैथो औ औ।
खेला गेलेनाया खौसे जि नंगौ ना थां नंगौ औ खौसेथि आरो बेनि गेजेरजों जोंबो अनुसासननि मोनसे गाहाय नेरसोन आरो नोंथां । दा माखासे दोरोङारि खेलाफोर थायो नङा होनबा नोंथां? दा बर' समाजाव गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला आरो गुबुन बायदि बायदि माने सुबुंफ्रा बायदि रोखोमनि दोरोङारि खेला गेलेयो आरो आरोना? दा बेफोरनि गेजेराव माखासे मुलुगाव गेलेनायफोरखौ आङो बुंनो सान्दों जोंनि औ मा मा गेलेयो जेरै उथु गेलेनाय गिला गेलेनाय दावला गेलेनाय बाथौ गेलेनाय लावदुम गेलेनाय काबादि गेलेनाय माने बायदि बायदि रोखोमनि खेला थायो नङा होमब्ला नोंथां दा बेनि गेजेरजों आङो खुथ्रु गेलेनायनि सायाव इसे फोरमायना होनो सानदों। दा थु गेलेनाया माने आथिखाल माने हुदुदु बा काबादि बायदि आरोना नोंथां दा बेयाव मोननै दोलो थायो आरोना नोंथां दा आरो सुबुंफ्रा माने गावसोरनि हां लाखिनानै लामा बारनांगौ जायो होननानै आं खोनादों दा बे गेलेनाया माने बिखा आरो मोदोमनि गोहोखौ माने गोरों खालामो बा गोरा खालामो आरो नोंथां औ खोनादों खोनादों दा माखासे ओ गिला गेलेनायनि बागैबो एसे फोरमायना होनो सानदों आङो दा गिला होननानानै बुङोब्ला नोंथां दा गिलाया जाबाय माने हाग्रायाव बारनाय आरो गेदेर बिफांनि बबेबा गुदुं बिखा आरोना नोंथां। दा बे गिला बिखाखौ बाहायनो जानाय मो गामि जानानै माने खेलें खेला खेला गेलेनाय जायो आरोना नो मोगा मोगि जालायनानै दा खोनादोंना औ माने बेयो गथ आरो सेंग्रा फोरनि बयनिख्रुइबो मोजां गेलेनाय आरोना नोंथां। खोनादों ना दा मा जे दाउला गेलेनाय थायो बायदि बायदि गेले थायो दा दावउला गेलेनाय होनना बुं बुङोब्ला नोंथाङा बे गेलेनाया माने आथिखालनि माने दाउला बायदि आरोना नोंथां दा आथिखालनि दाउला बायदि होनना बु बुङोब्ला हा बिखङाव माने गार एबा गारां खनानै माने उन्दै अन्थाइ आरो बेयाव बानायनाय बेसादजों माने गोसोनि गोहो माने सिन्था भाबनाफोरखौ माने आनजाद लायो आरो दावनला गेलेनायाव
औ लायो लायो औ नंगौ
बाथौ गेलेनाय दङ दा बाथौ गेलेनाय दङ होनना बुङोब्ला बायदि बायदि दङ आरो ना बायदि बायदि। गेले खेला दोङो गेलेनाय दङ दा गथफोरा माने ओ बांला बाहागो लानानै माने गेलेनाय मोनसे सोलों फिथायारि गेलेनाय आरोना बेयो दा जाय न'खर आरो समाजाव खौसेयै माने थाबावनो सोलोंथाइ होयो आरो ना नोंथां।
औ औ औ।
बेनि गेजेरजोंनो लावदुम गेलेनाय दं बायदि बायदि गेलेनाय दं लाव दुम गेलेनाय होनना बुङोब्ला नोंथां हाय एबा बिलाइजों बानायनाय लांगु औ माने गोबां सुबुं जयै गामिनि माने ए एबा आबादथिलियाव माने मानसिफोरा ओ गेलेनाय थाङो आरो नोंथां ।
औ औ नंगौ नंगौ।
जियानो जाया मानो बर'सु समाजाव माने आथिखाल माने गोहो बोलो आरो सावस्रिखौ दिन्थिनो थाखाय माने माख खासे ओ खेला गेलेनायनि नियम दङ आरोना। दा माखासे नियम दङ होनना बुङोब्ला नोंथां थुनलाइ गेलेनाय माने गामिनि सेंग्राफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बोलो गोरा मानसिखौ सायख गनो थाखाय माने थुनला जुजायनाय बा जु बुजिलायनाय जायो आरो ना दा बेनि गेजेरजों मोसौ जुजायनाय बा मोस जुजिलायनाय माखासे खेला माने रंजालि रंजालि बैसागु फोरबोनि समाव गामिफोराव माने मोसौफोरखौ माने जुजायनाय जाबोयो आरोना नोंथां। जायखौ सुबुंफ्रा माने बेयाव रंजानाय हिसाबै औ औ जुजि होलायनाय। जायखौ माने सुबुंफोरा रंजानाय हिसाबै नायो आरोना नोंथां? दा बायदि बायदि दङ दा जियानो जाया मानो आंखौ गोबां बुंलांबायानो नङा होमब्ला नोंथां दा आंबो अन्नानै
औ
इसे खोनासंनो लुबैदों आरो ना नोंथाङा अननानै- एसे फोरमायना होनो हागोन ना? खेला दोरोङारि खेला गेलेनायनि बागै औ
ना जोंनि नोंथां नोंथाङाथ एसे आगोलावनो बुंलां खाबाय गोबां खोथा दा दोरोंङारि बर' हारिमुनि दोरोङारि खेला होनना बुङोब्ला जोङा दा
औ
जोंहा मोनसे हारिमुवआव ओ मोन से हारिमु हारिनि हारिमुआव ओ जोंनि खेला गेलेनाय बाहागोआब मोनसे हारिमुनि गोनांथार बाहागो मोन से हारिनि नङा होमबा दा थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारियाबो खेला गेलेनायाव जेननानै थायाखै आगोलनिफ्राय नङा होमबा थिग बेबायदिनो बायदिसिना खेला गेलेनानै बिथांमोना बायदि मैया ओ बानमुं बिमुं आरजिनो हाबोदों नङा होमबा जोंनि बर हारिनि खायसे खायसे सुबुं- फोरा जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा खेला गेलेनायाथ जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो नङा होम खोनादोंना जेरैहाय बे हारि थाखायनो मोजां नङा होमबा खेला गेलेब्ला दा सोलोंथाइनि अनगायैबो जोंहा खेला गेलेनांगौ होननानै आं सानो नोंथां खोनादोंना सोलोंथाइ लांनायनि अनगायैबो जोंहा बायदिसिना। बायदिसिना खेला दोरोङारि खेला गेलेनाया गोनांथार मानो होनोब्ला खेला गेलेयोब्ला जोंनि ओ देहा एबा सावस्रिया गोग्गो गोग्गोयै थायो एबा गोग्गोयै लाखिनो हायो जों नङा होमबा खेला गेलेनायनि गेजेरजों जेरैहाय खारो नाय बार। नाय बायदि बायदि बायदि बायदि रोखोमनि खेला गेलेनानै जोङो गावनि देहाखौ जों गोग्गो लाखिनो हायो थिग बे असिलायै जोंनि बर' हारि एबा हारिमुआवबो गोबां रोखोमनि जोङो खेला गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै हाय जोङो नुनो मोनो जोंलुर गेलेनाय गिला गेलेनाय बेथिंजाय दङ आमाय जुमाय गेलेनाय बेथिंजाय दङ गुरला गेलेनाय काबादि गेलेनाय। एरसोनाय गेलेनाय नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो गोबां रोखोम खोमसि जोङो बर' हारिमुआव खेला गेलेनायखौ नुबोगासिनो दङ' आरो दासिमबो नुबाय दङ' नङा होमबा? जेरैहाय जोंनि। बर' हारिनि लाइमोनफोरा जोंलुर गेलेनायाव बेसेबांबा आखा फाखा नङा होनबा नोंथां। जेरैहाय जोंनि औ औ जोंनि लाइमोनफोरा जाखांफुनाय एबा जौगाफुखांफुनाय बर' लाइमोन एबा सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि। ओ बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जेननानै थायाखै जेरावबो। खेला गेलेनाय बायदिसिना खामानि मावनायाव नङा हो होमबा थिग बेबादिनो बिथांमोना खेला गेलेनायनि गेजेरजों। गावनि जिउखौ गोजोनै दाफुंलांगासिनो दङ। नङा होमबा गावनि जिउ। खौ मोजां समायना रमायना खालामनांगौ गासिनो दङ नङा होमबा? लेखाफोरा सोलोंनायनि अन जायोबो नङा होमबा। दा बे रोखोमैनो जों आ खेला गेलेनानै गोबां मान मुं बिमुं ला लाखिनायखौ जों नुबोगासिनो दङ नङा होमबा जेरैहाय जोलुर गेलेनाय जोंनि बर' हारिनिनो फिसा जेरै दुर्गा बर' हलिचरन नार्जारि बिथांमोना जोंनि बर' हारिमुखौ एबा बर' हारिखौ जोबोर मोजां सिनाय थि लाखि होदों नङा होमबा बेबो मोनसे बाख्नायजाथाव खोथा नङा होनबा जोंनि बर' हारिनि औ औ थिग बेबादिनो जोंहा जेरै बेथिंजाय दङ सौलायनाय गेले जाखो जायखौ जों बुङो स सौनाय एबा ओ बक सिं होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां गुबुन रावआव दा बेनि फारसे बुंनो थाङोबा जोंहा जोङो जेरै दङ अंकुसिता बर' जमुना बर' बिथांमोनाबो गोबां रोखोमनि जोंनि बर' हारिखौ बिमुं मोनबो हो दों एबा सिनायथि लाखि होदों नङा होमबा, बर' हारिनि फिसा जानानै नङा होमबा? दा बेफोरनो जोंनि गो गोथाव एबा बाख्नायजाथाव खामानि नङा होनबा नोंथां दा थिग बेबादिनो बिथांमोननि अनगायैबो बाय दि रोखोमनि बायदि लाइमोनफोरा खायसे खायसे लाइमोनफोराबो आवगालांनाय एबा दावगालांनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा ओमबा नोंथां खोनादों ना नों थाङा दा औ औ औ। दासिमबो बिथांमोना खेला गेलेनानै ओ दोरोङारि बायदिसिना खेला गेलेनानै मुं आरजिनायखौ जों नुबोबाय थादों नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ औ थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ खेला गेलेबोनायखौ जों नुनो मोनो बायदिसिना। खारनाय बारनाय क्रिकेट भलिबल गेलेनाय बायदि रोखोमनि जों खेला गेलेनायखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां खोनादों ना औ थिग बेनि अनगायैबो जोङो नोंथाङा एसे आवगोलावनो बुंबाय जोंहा बायदिसिना फोरबोआवबो जोंहा ओ खेला गेलेनाय नुनो मोनो नङा होमबा नंगौना नोंथां जाय औ औ औ नंगौ जेरै बैसागु फोर्बो मागो फोर्बो बायदिसिना फोर्बोआव जोङो ओ खेला गेलेनाय हाबाफारिखौ जोङो ओ ओन उन्दै उन्दै फरायसा एबा लाइमोनफोरनो जोङो आ हाबाफारि महरै होनांगौ जायो नङा होमबा जायनि जाहोनाव बिथांमोना खेला बाय दिसिना खेला गेलेनानै बिथांमोननि जिउआ थुलुंगाखां मोननो हा हानाय बायदि जोङो बिथांमोनखौ ओ खेला जेसे हायो एसे ओ बायदिसिना खेलाखौ जों गेलेहोनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
जायो जायो थारैनो
बेबादिनो दा नोंथांनिफ्राय आरो नोंथांजों सावरायना नै आंनि गोसोआ जोबोरैनो मोजां मोनबाय नोंथां जानो हागौ नोंथाङाबो आंजों रायलायनानै औ। मोजां मोनबाय। आसा खालामो नोंथांखौ, औ औ, आसा खालामो नोंथां खौ उनाव लोगो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों नोंथां।